खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन हमनायथि जाासिरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
औ दा नोंथांजों मोन से गोनां खोथा सावरायनो होननासो फैनाय जादों एबा हरनाय जादों सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ दा नोंथांमोननि जे आयदाया जाहैबाय सावरायनाय आयदाया जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलजों मोननाय फिथाइ सामथाइफोरनि बागै एसे सुंद'यै सावराय फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां आंनो
औ हागोन नोंथां
औ
औ फिथाइ सामथाइ बुङोब्लाथ' जोंनि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइखौ मोननो मोननाय जायो आरोना जेरैखि गोजां बोथोर समाव जोंहा बैग्रि फिथ फिथाइ मोननाय जायो बा खमला फिथाइ रैमालि बा आनारस फोरखौबो मोननाय जायो गोजां बोथ हेलौ
उम उम जायो
आरो गोलोम बोथोरनि समाव जोंनिथिं थाइजौ खान्थाल लिसु सुमफ्राम औ दाम बेफोरबायदि फिथाइखौ मोननाय जायो आरो
जायो सैथो
औ नोंथां बिफोरनो
दा औ औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओ फिथाइया बांसिन थायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो? एबा मोननो थाङो बांसिनै
औ जोंनि जायगायाव बुङोब्लाथ' बांसिन मोनो थाइजौ खान थाल लिसु सुमफ्राम सिलिखा फि दाइ दाइ आरो खिजुरि फिथाइ बेफोर मोननो थाङो आरोना जोंनि जायगायाव
नंगौ नंगौ नंगौ औ सैथो औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव फिथाइ सामथायाइखौ लानानै माबादि खामानि मावनाय एबा माबादि जिउ ओ दाबोनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों फिथाइ सामथाइखौ खौ लानानै
औ जोंनि जायगायाव बु ब्ला बांसिन जोंनिथिं आबाद खौ बैग्रिनिथिं बैग्रिखौनो मावनाय जायो आरो बैग्रि बिलाथि बुंनाय जायो बेखौ बेखौनो बांसिन मावो औ आरो जोंनिथिंजाय थालिर बो गायनाय जायो आरो ना थालिर बि फांखौबो बेफोरो गासिनि न' न'आवनो थाखायो बांसिनानो गोबाङानो थायो आरो ना खालि बि ङा औ बेफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फानहरनानै जोङो थायनै रांबो आरजिनो हायो आरो बेफोरैनो जोङो न'खरनि नांगो जिरायादफोरखौ जोङो लाबोनो हायो।
औ थिग बिदिनो ओ फिथाइ सामथाइ जानानै जोंनि सुबुं माहारिनि देहायाव मा मुलाम्फा एबा मा हेफाजाब मोननो हायो होनना नोंथाङा सानो?
जोङो फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला जोङो जोङो भिटामिनबो मोन जायो बाखि सेमफोलफोल जानलाङो जोङो गोबाङानो बांसिनानो टेब्लेट बा मुलिफोर जानाय जायो। बेफोरनि थाखाय जोङो बि बेनिफ्राय गोजानाव थानायनि ख्रुइ फिथाइ सामताइ जाबाय नाथाय जोंहा देहाया बांसिन मोजाङै थायो आरोना गोग्गोयै थासिननाय जायो। औ नोंथां
दा फिथाइ साम औ औ
औ नोंथांमोननिथिं बो दायो मा मा फिथाइखौ मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ थारैनो। दा जोंनि ओनसोलाव माबादिहाय मा फिथाइ सामथायाइ मा रोखोमनि फिथाइ सामथाइमोन होनना मोननो थाङो होनना बुङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ गोदै गो खा गोखै आ बायदि रोखोमनि जों फिथाइ सामथाइ थाइ नुनो मोनो दा बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ जोङो बोथोर लाना बोथोरसो जोङो थायनायखौ नुनो मोनो ओ खायसेखौ जोङो मम बेनि गेजेरजोंनो जों खायसेखौ जिनै दान एबा जायखौ जों बार' मास थायनायखौबो जों नुनो मोनो
औ नंगौ
बोथोर लाना बोथोरजों फिथाइ सामथाइ थायनायखौ नुनो मोनो होनना बुङोब्ला जोंहा दा दैज्लां बोथोराव जोंहा ओ जेरै जों नुनो मोनो थाइजौ फिथाइ थायनायखौ नुनो मोनो जाम फिथाइ थायनायखौु नुनो मोन मोनो बेनि अनगायैबो खम ओ बायदि रोखोमनि जों जेरै नारेंखलाथ' जोंना जिनैदान मास जायखौ बुङो। नङा होमबा ओं औ औ औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा ओ दा मेसें बोथोराव मोननाय होनना बुङोब्ला जोंहा बैग्रि दङ बेथिंजाय थिंख्लिं दङ जा आ बि थिं जलफाय थायस्रि बायदि बायदि रोखोमनि जों फिथाइ सामथाइखौ जों नुनो मोनो। दा जिनै मासाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा थालिर फिथाइखौबो जों मोननो थाङो। दा रांखान्थि औ औ। औ दा रांखान थिनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला ओंहा ओ फिथाइ सामथायनि आबाद मावनानै फिथाइ-सामथाइ गायनानै एबा ला फालांगि खालामनानै फिथाइ-सामथाइनि गोबां जोङो जोंनि ओ सुबुं माहारिखौ ओ फालांगि खामनानै गावनि न'खर एबा गथ' गथायनि आंखाल खौ सुफुंबोनायखौ जों नुनो मोनो। बायदिसिना उम बेजों लोगोसेनो बायदिसिना गला बेफार हाथाय बाजारफोराव जों फिथाइ सामथायाइनि बेफार होनानै ओ जोङो नांगौ बाय दि गावनि फालांगिखौ मुलाम्फा जाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेनि बेलायावनो जों बेखौ बुंजायो दा ओ जोंहा जा देहायारि बिथिंआव बुंनो थाङोब्ला जोंहा फिथाइ सामथाइखौ जानानै गोबां रोखोमनि जों मुलाम्फ पास जों नुनो मोनो जेरै - जों फिथाइ सामथाय फ्राय बायदि रोखोमनि एबा बायदि बिबांनि प्रटिन एबा भिटामिनस मोननो हायो जेरैहाय ए भिटामिन भिटामिन सि भिटामिन इ बायदि बायदि रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो भिटामिनस मोननो हायो एबा फिथाइ सामथाइ जानानै जोङो ओ जोंनि देहानि सुबुं माहारिनि देहानि ओ नांगौ बायदि सावस्रिया गोग्गो एबा मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो देहानि थाखाय। दा बेनि बेलायैनो जों आ ओ खायसे खायसे ओरैबायदि फि थाइबो दङ एबा नुनो थाङो ओ जाय फिथाइखौ जों बांद्राय जायोब्ला बायदि रोखोमनि बेमार जानाय जों नुनो मोनो जेरैहाय थिंख्लिं फिथाइ, थेख्रा खुजि फिथाइ ओ जलफाय ओ बायदि बायदि गोखै हारिनि फिथाइफोरखौ जा नांनायनिख्रुइ बारा जायोब्ला जोंहा खि सावनाय गोबाव सावनाय बायदि बायदि बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो दा ओ जोंहा फिथाइ सामथायाइ जानांगौ होनोब्ला जोंहा जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव मोननाय थांनाय होनना बुङो अब्ला जों थाइजौ खौबो जानांगौ आरो थालिर जानांगौ ओ खमला जानांगौ नासफ फथि जानांगौ औ बैग्रि गेदेर जानांगौ ओ बेथिंजाय दं नालेंखर जानांगौ नङा होमबा थिग बेबायाददिनो बेफोर फिथाइखौ लायोब्ला जोंनि देहा एबा सोलेरा नांगौ बायदियै जों मोजां जानो हायो एबा बायदि बायदि बेमारफोरनि थाखाय बायदि बायदि फिथाइया मोजां होननानै जों नुनो मोनो दा बेनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला फि फिथाइ सामथाय गोबां साइ गोबां रोखोमनि मुलिफोर मोजां मोजां बेरामनि मुलिफोर जों दरननाय नुनो मोनो फिथाइ सामथाइ नि ओ दिहुनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय आ गेदेर गेदेर बेमारि फोरनि थाखाय जों नुनो मोनो
बेनि अनगायै बो जोङो ओ बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ फिथाइ सामथायनिफ्राय बायदिसिना थाव साबोन मोदोमाव लानाय जानाय लोंनाय जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जों आबाद फोथार खामला खालामनांगौ जेसे हायो एसेबां फिथाइ सामथाइनि आबाद फोथार मावनानै जों नांगौ बायदि गावनि बेफार फालांगिखौ मुलामखा मुलाम्फा खालामबोनाया जोंनिनो बिबान होननानै आं आनो बे रोखोमनि जोङो फिथाइ नि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला
जोंहा ओ बायदि बायदि फिथाइ सामथाइखौ जोंनि ओनसोलाव जों नुनो थांनाय जाया जेरैहाय आफेल फिथाइखौनो जों-जोंनि ओनसोलाव नुनो थांनाय जाया मोननायखौ
औ नंगौ नोंथां
औ औ बायदि बायदि गोदान गोदान फिथाइ ओंखार नो हमदों जेरैहाय होनना बेखौबो गोबां सुबुं माहारिखौनो मुलाम मफा जों नुनो थांगासिनो दङ आरो आ नुनो मोनो थागोनखौ आं आसा खालामो आ आबाद बुङोब्लाथ' जोंहा माइ आबादखौ ए बायदि सि मैगं मैला खुसेरनि आबाद दोङो गेदेर गेदेर औ गावनि आ जा आ जिउखौ खुंफुंलांनाय एबा जिउ दालांनायाव जोंहा गोबां हेफाजाब मोनो होननानै आं सानो दा बैफोर आबादखौनो फिथाइ सामथाइनि आबादखौनो जों जोंनि ओनसोल लाव मावनानै गोबां गे
आ गो दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जों बायदिसिना ओ हादोराव जों जोंनिफ्राय जा मोननाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो दैथायहरनायखौ नुनो मोनो। बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों हा फिथाइ सामथाइखौ बायदि रोखोमाव बायदि हाबाफयाव जों बाहायनाय नुनो मोनो। जेरै
औ नोंथां हेलौ नोंथां हेल नोंथां